हेलौ
औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
औ नोंथां अब्ला आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों दान्दिसे सम बै जोंहा औवा आरो दंफां लाइफांखौ जोंनो सुबुं माहारिया बाहायनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ दे सावरायजागोन नोंथां एसे फोरमायना होग्रोदो नोंथाङा
औ नोंथां अब्ला आङो गिबियावनो औवानि बागैनो फोरमायग्रोनोसै नोंथांन ना नोंथां अबावबाखौ जोङो मा माबादिहाय बाहायनाय जायोना नोंथां
औ औ नोथांदो
औ दा औवा होनना बुङोब्लाथ' जोंहा सुबुं माहारिनि बा जोंनि बर' समाजाव जोबोर मोनसे गोनांथार एंगारनो हायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरैबायदिहाय जोंहा बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो गोबां खामानियाव औबवाखौ बाहायनायखौ जों नुबोगासिनो दङना नोंथां जेरैबायदिहाय जोंहा मा होनो बेखौ मानसि सासेया जोनोम जानायनिफ्राय थैनायसिम जोङो औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां औ जेरैबायदिहाय जोंहा सरासनस्रा जिउआव जोंहा बर' सुबुं फोरा बा हाग्रा बंग्रा बा बिदियाव जिउ खुंबोनायबो नालायना नोंथां
औ
दा बैदियाव जोंहा बर' सुबुंफोरा बायदिसिना खामानियाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो। औवानिफ्रायनो बानायना लानायफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ
जेरैबायदिहाय जोंहा ना गुरनो बा ना हमनो थाखाय जोंहा। ओ बर' सुबुंफोरा बांसिनै मा आखाइजों गावनोबा हेबनानै लायो जेरै जोंहा जेखाइ बिदिनो खबाय। बायदिसिना खखा सेन बायदिसिना। सिनाफोरखौ जोङो आखाइजोंनो गावबा गाव हेबना लानायखौ जों नुनो मोनो आर ना नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ बेफोर जेखाइ खबाइ बा सेन बेफोरखौ जोङो। औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेहायनो जोंहा जेरै माइ बा माइरं जावनो बा सालिनो थाखायबो जोंहा औवाजोंनो बानायना लायो जेरै दाला सानद्रि ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरोबाव गोबां दङ जोंहा जेरैबायदिहाय जोंहा हाल एवनायाव। बाहायनाय जोंहा मोसौ बुनो थाखाय जोंहा मोनसे लावथि बाहायनाय जायोना नोंथां।
नंगौ नोंथां
दा बै लावथिखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनोना नोंथां। ओ आरो बिदिहायनो जों नुनो मोनबावो मा बि बिदिनो जोंहा बर' सुबुं होनबाथ' दासिमहालागै जोबोद। जौगानाय नङाना नोंथां।
औ
बेनिखायनो जोंहा गोबां गोबां न'खरावनो दासिमहालागै जोंहा न' बांफोरा जोंहा। बांसिनानो जोङो औवानि बेराजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां। जेरैबायदिहाय। गोदो गोदायथ' जोंहा न'फोरा बांसिनहाय थोरिनि जायोमोन ना नोंथां। बै थेरै न'नि जोंहा उखुम मुदायाव जोंहा बायदिसिना मान्थलि बायदिसिना खामि बेरा बेफोर हेबनायाव जोङो औवानि बाहायनायखौ गो गोबां नुनो मोनोमोन ना नोंथां।
औ
औ आरो दा बिदिहायनो जोंहा जेरैबायदिहाय। माइ मारा नाब्ला जोंहा गोनांथि जानाय जेरै हुकेन बा जोंहा हालेवनायाव जोंहा मै होनो थाखाय गोनांथि जानाय जेरै जोंहा मै दा नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिना बेफोरखौ जों गासैखौबो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवानिफ्रायनो जोंहा। बानायना लानाय जायो आरोना सुबुं माहारिया।
नंगौ।
ओमफ्राय बेफोरनि अनगायैबो नोंथां बैफोर जोंङो आखाइजों हेबनाय। सेन खबाय बायदिसिना जेखाइ दाला सान्द्रिफोरखौ जोङो हेबनानै गाव खामानियाव बाहायनायनि अनगायैबो जों बेफोरखौ। बाजारफोराव फाननानै। जोङो गोबां रांखान्थि आयदायाव मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनोना नोंथां।
नंगौ।
फाननानै जोङो बाजारफोराव मा खालामनो हायलाय। गावनि नांगौ बेसादफोरखौ जोङो बायनानै सुफुंनो हायोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा बिदिहायनो आरोबाव आथिखालाव जों नुनो मोनसै मा आथिखाल बे सुबुंखौ ओ थोंजोङै दोङहा बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनसे कन्टेमटन्डारानानै बिदिनो जोंहा गिदिर गिदिर कार कन्टेनार गारिफ्राव हरनानै गोबां जोंहा रांखान्थि आयदायाव मुलाम्फा मोननायफोरखौ जों दा सान्दि नुबोगासिनो दङना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ दा औवानि बाहायनाया जोंहा बेनिखायनो जोंहा औवाया जोंनि सुबुं समाज बा जोंनि जिउआव जोबोर मोनसे गोनांथार एंगारनो हायि मोनसे बाहागो ना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
दा बिदिहायनो जोंहा आरोबाव दंबावयो आं नोंथांनि सायाव दंफां लाइफां बा दंफांखौ जोङो सुबुङा माबायदिहाय बाहायो बेनि सायावबो एसे नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै नां नोंथां
औ
औ दा जेरैहाय जेरैबायदिहाय जोंहा दंफां लाइफां होनना बुङोब्लाथ' दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो बायदिसिना जोंहा फिथाइ सामथायाइ मोनोना नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दंफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन गेस जोंनि जाय गोनांथारनाा जाय नङाब्ला जों थांना थानो हाया बेखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोनोना नोंथां
औ
औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा दंफां लाइफांखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय नुयो जेरैबायदिहाय जों दंफां लाइफांखौ दानफायनानै जोङो बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना टक्था बा काट बानायनानै हाखावना लानानै बै थकथाबा काटफोरनिफ्राय जोङो बायदिसिना जोंनो सुबुं जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जों बा- बानायना लानायखौ नुनो मोनोोना नोंथां
नंगौ
जेरैबायदिहाय जोंहा उन्दुनो थाखाय जोङो जोंहा फालें बा सांनि गोनांथि जायोना नोंथां बैफोरखौबो जों दंफांनि काथनि बानाय
औ नंगौ
बिनि थाखायनो गोनां जायो बा जोंहा सियार बेन्स देक्स बेफोरनि गोनांथि जायो बेफोरखौबो जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो बानाय लानो हायोना नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां
औ
औ खोनादों
फ्रायनो जों दंफां लाइफांखौ बायदिसिना आथिखालनि जुगाव जोङो नुनो मोनो मा दंफां लाइफांनिफ्राय जोंहा बायदिसिना मुसुखा दानख'नानै जोंहा गेदेर गेद सुबुंनि मुसुखाफोरखौ जोङो बानायनायफोरखौ नुनो मोनो ना नोंथां आर्ट कला जों दानख'नानै ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो हाथाय मार्केट बा बाजारफोराव जोङो फाननानै गावबा गावनि जिउखौबो खुंबोनायफोरखौबो जों दासिम नुबोगासिनो दङ ना नोंथां दा बिदिहायनो गोबां खामानियाव जों बाहायनाय बाहायनाय जायो आरोना नोंथां दा आङो नोंथांनिफ्रायबो बा औवा बा दंफां लाइफोरखौ बाहायनायनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैगोन नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां औवा होनोब्लाथ' जों नोंथां फोरमायनाय बदि जों जोनोम जाजेननायनिफ्राय जोङो जोबजासिम बा जिउ गोमालांगजासिम जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो जोनोम जानाय समावबो जोङो औवानि गोनांथि जायो आरो जोङो गोमोरलांब गोमोरलांब्लाबो जों औवानि गोनांथि जायो जेरै होनोब्ला जोङो जोनोम जानाय समावबो जोंहा जोनोम जाखांनायनि उनाव नोंथां जोङो न'आव गथ' गोरलैखौ लाबोनानै बा जोङो जेरै जिगाबाव फुथ'ग्रोनाय जायो गोदोनि बायदिब्ला जोङो बेवहाय जिं जिङाव जोङो औवाखौ हो होथेना दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो जेला जोङो थैनाय होनोब्ला जों थैनाय होनोब्ला बा गो जिउ गोमालांनाय होनोब्ला जोङो जेब्ला जिउ गोमालाङो जों
फबनो बा सावनो लाङो नङा होमबा नोंथां बेयावबो जोङो मानसिखौ बाननाय महराव जोङो औवाखौ औवाजोंनो लाना थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनिफ्राय जोङो औवा होनोब्ला नोंथां जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोङो अरनजों लोब्बा लानानै थानाय होननानै बुंब्लाबो जोंहा जे जेबो खहा जानाय नङा बर' फोरनि बेलायाव बर'फोरा माने गोदोनि निफ्रायनो खामानि मावनानै जाबोग्रा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि आबाद बा मा मावनाय दांनायजोंनो जाबोनाय नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंहा मावनाय दांनाय होनोब्ला जोङो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि मै आरो ना हमनायफोराव जोङो जेखाइ खबाइ खखा बेफोरबायदि बानायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो औवाजोंनो जोंहा जोबां बर'फोरखौ गोदो गोदोहाय दाबो नुनो मोनो गोदोहायल' नङा जिउ राहा लामा दैदेनलांनायनि बेलायावबो जोङो औवाजोंनो खामायना जानायखौ जोङो रां आरजिना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरै होनोब्ला जोङो जेखाइ खबाइ सानद्रि संग्राय बेफोरखौ हेबनानै जोङो बाजाराव फाननानै रां खामायनानै जिउ राहा लामा हमलांनायखौ नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोंहा न' लुनाय न' लुनायावबोथ' जोङो औवाखौ जेरै जोङो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि गोदोहायथ' थुरि न'मोन बेबायदिनो जोङो मान्दालि होयोमोन बा आजिखालि आजिखालि एसे आजिखालि माने आजिखालि बारा नुनो थांला अब्लाबो जों नुयो गामि ओनसोलाव जे औवाजों साथा बेरा हेबनानै जोङो औवानि औवाजोंनो जोङो न'नि उवालखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ नों
बेनि उनावहाय जोङो ज जिरायनाय थाखाय मुरा सियार बेफोरबायदिखौबो जोङो औवाजों हेबना लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। बिदिनो बिफां लाइफांनि बेलायाव जोङो बिफां लाइफांखौ बुंनो थाङोब्ला राजि जोङो फिथाइ सामथाइ मोनजायो बेफोरनिफ्रायनो जोबो आबादबो खालामनो हायो। जेरैहाय जोङो थाइजौ बागान खालामोब्ला जों बेजोंनो जिउ राहा लामाबो खुंलांनो हायो नङा होमबा नोंथां? जेरै सुमफ्राम बागान बैग्रि बागान। आरो जोङो रबार बागान गायोब्ला बिनिफ्राय जोङो मुलाम्फा मोननो हायो रबार मोननानै बा जोङो गोदोनि बायदिब्ला जोङो गोदोनि बायदिब्ला माने जोङो दाबोथ' जोङो दंफांजों बानायनाय फालें सियार टेबोल बेफोरावनोथ' जनानै उन्दुनानै जोंङो थायो नङा होमब्ला।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
दा बेनो आरो नोंथां जोंनि
औ
जिब जुनार दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा आबहावाया मोनसे मा होनगोन बेखौ कमप्लिट जाया आरोना नोंथां। जेरै जोंनाव दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा अक्सिजेन मोननाय नङा आरो कार्बनडाइ अक्साइदआबो बारा जालांगोन। बेफोरखौबो दंफां लाइफाङा मदद खालामो दा जों दंफां लाइफांखौ जोंनो ओरैहाय फारसे नांगौबो ओरैहाय फारसे जों दानबा खहाबो जायो नङा होमबा नोंथां
खहाबो जायो नोंगौ नोंथां औ।
औ जों दंफां लाइफांखौ खहानिखौबो रायलाय नांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां रायलायनांगोन औ थारैनो।
औ नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय जों दंफां लाइफांनि खहाखौ जोंङो
नेक्स्ट खेबाव जेब्ला जों खाबु मोनो रायज्लायनो अब्ला सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आं नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां। दानदिसे सम होनायनि थाखाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां अब्ला जोंङो कलखौ बेखिनियावनो लाखिलायनोसैना नोंथां।
औ औ दे नोंथां गोजोन्थों।